खोनादों?
खोनादों।
औ मोजाङै दंना?
औ दङ मोजाङैनो दङ। नोंहालाय?
दङ मोजाङै। नो।
ओंखाम जाबाय?
जाखांबाय नै दासो। नोंहालाय जाखांबाय नामा? उम ओंख्रि जाखो बेबा?
आं दिनैहाय थास बिथरि ना। नोंसोरालाय?
जोंहाबो थादुनजों अमाजोंसो।
अ नोंथांनाव आङो मोनसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन।
ओं।
नोंथांमोननिजों आ आथिखालावहाय माने जेखायफोर गामियावहाय हेब ग्रा मानसिफोर गैयोना गैया? जेखाय ना गुर ग्रा जेखाइ खबाइ।
आथिखालाव जोंनियावहाय जेखाइ हेबग्रायानो गैलिया। बांसिन खबाइ जेखाइ सानद्रि। बे हेबग्राखौनो नुनो थांलिया जोंनि जोंहाय बांसिन बाजाराव मोनोना बे बाजाराव मोननायखौनो लाबोनानै बाहायनाय नुनो मोनो दा।
सिगांनि समाव नों नुगोना नुवाखैमोन? गामियावहाय आबै आबौमोनाहाय आबौ मोनाहाय माने हेबनाय नुगोना नुवाखैमोन नोङो।
आबैया आबौमोननि समावहाय औ नुदों नुदों।
माबोरै हेबो नों नुगोना नुवाखै नोङो माबोरै हेबोमोन माबोरै हेबो बो खबायखौ आंथ जेबो आइदिया गैया। जेखायखौ माबोरै हेब हेबो खबायखौ माबोरै हेबो आं नुफेराखैनो ओंखाय बेनिखायनो आं नोंथांनावहाय सोंनो होननानै माने
औ औ ओरैनो ओरैनो ओरैनो सान्द्रि बेनिफ्राय संग्राय खबाय बेफोरखौथ नोङो औवाजोंसो हेबनाय जायो नालाय दा बेफोरखौ हेबनो थाखाय जोङो सिगाङावनो औवाखौहाय बासिग्रोनांगौ जायो बिदिनो बांसिन गान्थि गोलाव गोलाव थानाय बेफोरखौहाय मोनबो साबसिन जायो आरोखि आरो बेखौ हेबनो थाखाय जोङो जेखाइ हेबनो थाखाय जेखाइनि खाथि सैनानै लानांगौ जायो आरो संग्राय हेबनो थाखाय संग्रायनि खाथि बेबायदिनो जिरग्रोखाना औवाफोरखौ गोरलै गोरलै जिरग्रोखानानै लानाय जायो आरोखि बिनिफ्राय जोङो बेखौहाय फारि फारि खनाब्रैयावहाय हेबलांग्रोनाय जायो बे सानद्रि सानद्रिखौ सान्द्रिफोरखौहाय जेखायखौथ नोङो मोनसे फारसेजों एसे गुवार फारसेजों एसे गुसेब ब्रै खनाथियानो जायो आरोखि खिन्थु मोनसेजों फारसेजों एसे गुवार आरो फारसेजों एसे गुसेब हेबनाय जायो। दै गलांनो थाखाय गुदुं हेबनानै जायो बेनिफ्राय गुवार गुवार थिंजायनिखौहाय आं ओरैनो सरासनस्रा खोन्थालांबाय दे खोनादोंना नोंथां।
औ नङा आं बेनि गेजेरावनो मोनसे सोंथि माने बारसनाय जाबाय मानो होनबा गोदोनि आबै आबौमोनाथ माने जेबो फिथाबो गैयामोन ओरैहाय माने दानियाथ फुरा सुग्रा लानानैसो सुयो नै ओरैहाय ओरै एसेबां एसेबां एसेबां होननानै जेरैहाय दर्जियाहाय फिथा लानानै ओरै सुबा ओरैहाय एसेबां ओरैहाय एसेबां समान इदि होननानै सुयोमोन आबै आबौमोनखौ नों नुदोंबा माने बिसोर गन लानानै सुयो ना आन्दासावनो माने खालामोमोन बेखौहाय जेखाइ हेबनाय बा खबाइ हेबनायखौहाय जखाखौ माबोरै लायो। मोन।
बेखौथ आङो माने बांद्राय नुवाखै नुनाया आं बेखौहाय माने आं एसे हेबलाबायनाय सोलोंदोंमोन नालाय ओरैनो बाजारनिफ्राय लाबोनायखौहाय नायनानैहाय आं बेखौसो थारमाने बुंगासिनो दंमोन आरोखि उम ओरैनो आं हेबनायखौहाय नुवाखै ओरैनो नायनानै हेबनो रोङो एफा एनै बेलनो आरोखि आंनियाहाय नोंसिनिजों बे ना सानो सेन खखा बेबायदि हेबनाय नुयोना नुआ नोलाय
सेनखौथ नुलानो माथो आं नुवाखैनो इदि हेबनायहाय खखाखौबा सोरखौबा सोरखौबा नुदोंमोन खिन्थु आं माबोरै हेबो माने औवाजों बोरै बोरै खायो बेफोरखौ नुुबावआाखै आङो मोजांखौनो
ओरैनो सेनखौहायथ नु
हायो होननानै
सेनखौहायथ नुफेरबाय
सेनखौ नुबाय नुनायालाय ।
अ
औवाजोंनो बानायो बानायनाया न बेखौहाय?
औ -औ
मोजाङैहाय माने सैनानै लानांगौ सागे खाथि-खाथि खालामनानै ला माने गथा गथाहाय खाथि खालामनानै लायो। खालामनानै ओमफ्राय राइट दोंबा फ्लासथिग जों गो हेबलाङो ना लासै मोनसे मोनसे?
अ दा आंथ' रायदों जों नुफेराखै ओमफ्राय प्लास्टिक दुरुंजोंहाय हेबनायखौ आं बांसिन नुदों आरो बेखौहाय सिगाङावनो जों गुवारै हेबग्रोनानै लायो बेखौबो, निफ्राय फायख फन फाइखौनो आरो गेजेरावहाय मोनसे गल होयोना गेजेरावहाय बेखौहाय खुन्दि है होनो बे खुन्दिखौहाय होनानै गल हेबनानै लाग्रोयो आरोखि ओमफ्राय बिनिफ्राय ओरै जिं ओरै जिं मोनसे मोनसे गन गथा होनानै खानानै लायो ओमफ्राय गेजेरावहाय हाखनानै ना हाबलांग्रा बेबायदि बानायो आरो जोंनिजोंहाय ।
आंबो नुदों नुनाया बेखौहाय खिन्थु, माने बिदि हेबनाय खखा हेबनाय, जेखाइ फोरखौबो बेसेबां बिदिबां नुवासै हेबनायखौ खबाइ जेखाइफोरखौ बा हायो बाहायनायाव ना गुरनायाव खिन्थु गोबां ख गोबां माने खम आरो
आथिखालाव बेफोरखौ ओम आथिखालावहाय गोदो बेफोरखौहाय हेबनाय नुनो थांबांला सिगां समावहाय बेफोरखौनो ओम बेफोर खौनो गामि ओनसोलनि जेनेबा एसे बैसो जानायफोरा एसे हेबनानै फाननाय आरिनाय बे बेफोरखौ नुयोमोन बेजोंनो संख्रि बानलु जानो हेबनानै फाननाय आरिनाय बाजारफोराव नाथाय दा बेफोरखौबो नु थांला नंगौना लोगो?
जोंनि ओनसोलाव बिदिनोबो गोदो गोदोनि समावहाय जो सासे आयंखौ आं हेबनाय नुयोमोन माने आयंआहाय माने ओ रबिबार बाजारावहाय बाजार जायोमोन ना गामि खाथियावहाय बेयावहाय हेबगोन बेसिक माने सप्तासेनि थाखाय हेबबाय थागोन बे बाजाराव दिुहुननो थाखाय जेखाय खबाय संग्राय सानद्रि ओमफाय फिथा सान्द्रि गोदोनि समावहाय प्लास्टिकनि ओ गोदोनि समाव प्लास्टिकथ बाहायामोन ना दासोरो प्लास्टिकनि ओंखारबाय फिथा सान्द्रिया। एन्थाब खालामनायाव दे सा-सालियो जे फिथा सान्द्रि होनो बेखौ गुबुंङैहाय खालामोमोन जे बे फोरखौबो माने रबि बाजा-बाजाराव फाननानै रां दुरुं रां दिहुननाय नुयोमोन आरो न'खरनि खरसानि थाखायहाय। आथिखालाव नुनो मोनला बेफोरखौहाय खबायआ मा जेखाइाया मा बेफोरखौ इयुन जोलैया मोनथिनायानो नंला।
नंगौ-नंगौ ओरैनो न'खर सालायनो थाखायथ बेफोरखौ मावोमोन होननानै जों मिथिनो मोनो
आथिखालाव आरो बेफोरनि बाहायनायनि अनजिमायाबो खमायलांबाय दे बेनि थाखायनो बालाय लांङोमबो ना
औ औ माने नांगौ बायदियै रां आरजिनो हानाय बेफोर गैलिया बायदि ना
औ गैला आथिखालाव गैला बेफोरो गोबां खम जाबाय नों खादा हेबबाबो खादा हेबबाबो मैगं खादा हेबबाबो मालाय प्लास्टिकनिखौसो बायगोन। बेयाव नोंङो ओ थामजौ रां बा नों सेजौआवनो मोनगोन नैजौआवनो मोनगोन एसे गेदेरखौ होमबा थामजौ होनानै सोर बायगोन रावबो बायनाया नंङा बेबायदि जाबाय आथिखालावहाय। प्लास्टिकनि ओंखारबायना प्लास्टिक प्लास्टिक ओंखारनाय लोगो लोगो माने औवानि आइजें आयला बाहायनाया जोबोर खमायलांबाय
अम आरो ओरैबायदिखौ जों नायनांगौ जायो जे बेफोरो मा बांसिन खामानि जानोसै ओमफ्राय फाननाय समावहाय खम फैसा मोननाय जायो नालाय।
औ खम फैसाया मोनो फै साया मोनगोन मोनसे फानबानो खिन्थु माने बाहायग्रानि अनजिमाया खमायलांबाय।
ओ बाहायगोन नंगौ नंगौ।
औवा बाहायनायनि अनजिमाया खमायलांबाय
ओम ओरैनो नोंसिनियावहाय दा न'खर सालायनो थाखाय माब्रै माब्रै जेनेबा नख'रनि बिगोमाफोरा मा मा खामानि मावनानै न'खरफोरखौ सालायनाय नुनो मोनो?
जोंनिया बोरमा दाउ, अमा उम बारियाव मै गं थाइगं फाननानै मै न'खरखौ सालायो। आबाद मावो गोरान गोरान बोथोराव मेसें जोंबो थोराव बेसर, सबाय दालि बान्दा कबि, अलकबि, आलु लु बेफोरखौ मावो। दैज्लां बोथोरावहाय माइआनो मैन जाबाय। माइनि उनावहाय ओ फटल जिं खा थाइबें गोखा बेफोरखौ मावो।
उम टाइमा माब्ला बानो बेलासि जाबायना नोंथां?
औ दे होमब्ला बिदिबा औ
उम दे